हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ।
खोनाबाय ओ खोनाबाय।
अ मा मावदों दायो?
दाथ' नै ओरैनो दंथ'यो। जिरायनानै दं। ओम।
आं इदिबा र' मोनसे खोथा सोंहरनि। आंबो जिरायनानै दं माने बार जादों बार।
मोजां खोनायाखै।
औ बाहेरायाव आरामसे जिरायनानै दं आङो। आं खोनादों। हेलौ आं खोनदों दां।
मोजां खोनायाखै नोंनिखो।
सो जिरायनानै दं आङो अ। इदिनो बोथोरफ्राबो बारा थिग नङा नालाय।
ओम।
खोनाबाय दायोना? औ आं नोंनाव मोन से सोंहरनि आं नोंनाव
औ दे सों ओं दे सों।
ख्लैथ' जेनेबा आमथिसुवाया बोथोरा फिथाइ सामथाइ जानाय बोथोरा बारलांबाय बे आमथिसुवायावहाय माबायदि बायद दि फिथाइ सामथाइ जानानैहाय आमसुवा बोथोरखो बिदाय हरखो?
ओ बेनो आरो थाइजौ, खान्थाल बे फिथाइफोरखौनो जानाय जाबाय आ मा होनो थाइजौ खान्थाल आरो मा ओम आनारस।
अ।
आनारस जाबाय।
आ।
फुजा होयोना जोंना आरो आमथिसुवानि आमथिसुवा बायखांनानै बेफोरखौनो जादों आरो। ओम।
ओ ओमफ्राय एफोर फिथाइफोरखो न'फ्रावनो मोनखायो ना बहानिफ्रायबा बायो?
न'आवनो मोनो थाइजौ खान्थाल न'आवनो मोनखायो मोनो आरो।
अ।
उम।
आनारसाबो न'आवनो मोनखायो नालाय आरो ओम फुजा होयोना मन्दिराव ज'नो। आमथिसुवा फोरबोनि नामै बाव ज' जानाय जायो आरो। थाइजौ, खान्थाल इसरनो बावखांनानै थाइजौ दा ज' हानानै बिदिनो ज' रानलायनानै जायो आरो।
ए ए ए।
माखासे फिथाइफोरखौ बिदिनो न'आव मोननायफोरखौथ' लांजोब्बाय आफेल आगुरफोरखौ माने बायबाय इदि आरो।
अ। ए ए।
नोंथांमोन नोंथांमोनथिंलाय?
जोंनियावबो बिदिनो सोलियो ओमफ्राय बिदिनो न'फ्राव मोननाय फिथाइफोरखो जोङो जमा खालामलायनानै बिदिनो लोगोफोर लेंहरलायनानै जमा बिदिनो जालायनाय जायो आरो जोङो।
उम।
बेफोरबायदि जालाय लायबासो खौसेथिखो लाख खिनाय जायो खौसेथिया थाबाय थाथों होननानै जों बिदि जमा लोगो नांनानै जायो आरो।
औ अनलायनायबो थाबाय होनबा ना।
थायो औ।
बिदिनो जोंखैबो फुजा होखांदों जायो आरो माने। फुजानि सिगांथ' सिगांथ' फुजानि सिगां रावबो जाया मोनजाया होनोमोन माने इसोरनो बावखांनासो जायोमोन आरो दाथ' फुजानि सिगां सिगां जाग्रा जालांबाय माथो।
औ।
उम।
ए ए।
होनबाबो इसोरनोबो बावो।
ओं
फुजा एरि होखांनानै ज' जायो आरो ज' लेमनानै ज' रानलायनानै। रायलाय होनलाय मिनि खुसि ज' जायो आरो।
ओं
उम
ओमफ्राय आं नोंनाव सोंबावसै जोंनियावहाय सानथाम सानथाम
सानथाम मानियोना औ जोंनियाव बिदिनो सान थामानो मानि
ओं ओं दाना आरो बे पन्जिकाफोराव लेरनाय बायदि नेमखो लानाय जायो। बिदिनो बेदिनो मानिनाय जाहैयो बेखो नायनानैनो।
उम
ओमफ्राय नोङो मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
ओंख्रियाथ' आङो बर' मानसि नालाय बर' नालाय माने बर'नि ओंख्रि ओंखामफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो जिहेथु नारजि अमा ओ अनला दाउ एम्फौ माने एफोरबायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो आरो। सबाय साम' मेवा अनला
उम
बिदि नाफाम बिदि मैगंफोरखौ मोजां मोनो आरो
ओ ओ
उम
बर'नि ओंख्रि होनजा थारोना बिसोरो। होमबाथ' नों एफोर गासैबो बर'निनो ओंख्रि होनजाथारो।
हेलौ मोजां
औ औ आं खोनादों आं खोनादों।
ओ
खोनागासिनो।
आं दासो खोनादों।
ए होमबाथ' नों बेफोरफोरखो होमबाथ' नों बेफोरखो मोज्जाङैनो संनो रोंखायो जानांगौ ना?
औ रोङो रोंनायालाय बर' जागोन रोङो
ओ
आरो बर'नि फिसा रोंनांगौबो ना
रोंनांगौबो ओं
आं माखौबा माखौबा रोङा दै।
संनो आंनाव सों
दे आं मालाबाहाय नोंनाव सोंहरगोन दैे अबा ओंख्रिखो रोङाबाथाय। माबायदि सङो बेफोरफोरखौ आं मालाबा नोंनाव सोंहरगोन। जेला आं संनो लायो दयो होमबाना बे ओंख्रिखौ आं मोजाङै संनो रोङा बायदिबाथाय आं नोंनाव सोंहरगोन आरो
उ जों बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय संनो अनला दाउ ओमफफ्राय दा जों दाउबो जायोना बेखौ बिराद गोथाव मोनो नारजि अमायाथ' बर'नि ओंख्रि हा थास' बिथराय
औ उम
थास' बिथराय थास' बिबार थास' आथिं नाफाम मैथा ना माने बर'नि ओंख्रिखा बेफोरो
दाद बर'नि फेभ्रेट ओंख्रि माने बियो
हेल'
औ खोनादों
उम उम
आं खोनादों आं खोनादोंमोन ए आङो खोनादोंमोन आरो आं खोनादों हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेल'
आं औ आं खोनागासिनो
आंनोंनिखौ
ए बिदिनो बोथोरनि
उम आङो मोजां खोनायासै माथो नोंनि रावखौ हेल' उम रावा माथो मोजाङै फुथिफैयाासै मोजांखौनो खोनायासै माथो आं नोंनि रावखौ टावारफोरनि प्रब्लेम दां नोंना टावारफोरनि प्रब्लेम जायोखोमा